औ औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां आंनि माथोखौ।
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा माबाफोर मावबाय दं नामा दायो।
जेबो मावनाय जाथ'वाखै नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'योना नोंथां?
औ फ्रि दङ।
अ अब्लालाय आं नोंथांनाव फनखौहाय मोनसे उम जाहोनावसो हरनाय जादोंमोन माबा सावरायनो होननानैसो नोंथां।
अ सावरायजागोन
औ दा आङो नोंथाङा फ्रिब्ला एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो मोनसे आयदानि सायाव।
औ जागोन दे आयदाखौ फोरमायथिना होदो दे एसे नोंथाङा
औ आयदायानो जाहैबाय ओ जानाय लोंनायनि सायाव नोंथां
अ नंगौ
औ बा जोंनि ओ हारि माहारिनि ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ ओ बिदिनो मा मा बिदि सावरायनो सानदोंमोन आरो आं मा मा रोखोमनि थायो।
जोंहा बर'फोरनि जानाय खाजा बुङोब्लाथ' एखदोमबारे बुंनोनो नाङा आरो
औ
फेमास खाबो
औ दा नोंथाङा ओ बिदिनो जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रिनिफ्राय मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै गोथाव मोनो बा मा ओंख्रिया दा फेभरेट नोंथांनिखौ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथाङा आंनि सिगाङाव?
अ जागोन दे नोंथां औ ओ बर'फोरनाथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंङनि इउनिक टाइपनि आरो बुंनो थाङोब्ला माने गुबुननिख्रुइ एसे जुदा जायो आरो जोंनि संनाय खावनायनि प्रसेसफ्रा
औ
दा बेफोरनि गेजेरावनो माखासे ओंख्रिफोर बुङोब्ला जेरै अनलाजों दाउ सबायजों दाउ बेबायदिनो मा होनना बुङो ओ थास' बिथराइनि ओंख्रि ओमफ्राय नाफाम बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओंख्रि सं संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों बर'फोरनि गेजेराव दा बेफो फोरनि गेजेरावनो आंनि फेभारेट होननानै बुङोब्ला सबाइजों दाउखौ मोजांसिन मोनो आं नोंथां।
अ जोबोद गोथाव आयु दा नोंथाङा होमब्ला सबाइजों दाउखौ गोथाव मोनो ना?
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा सबाइजों दाउखौ माज ओ माबायदि माबायदि सङो उम प्रसेस दं संनायाहाय बा माजों मा माजों संजायो बा बिदिनो मा मा रोखोमनि गोदान गोदान जों संजायो - होदेरनानै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जागोन दे नोंथांं बिदिब्ला बिबाय जिहेथु सबायाइजों दाउखौनो आङो मोजांसिन मोनखायो हिसाबै बेखौ माबोरै सङो आं एसे मिथियो बार नोंथां दा आं बे मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनोसै आरो बिदिब्ला दा सबायजों दाउ होननानै बुङोब्ला जोंङो माखासे मुवा बेसाद फोर नांग्रोगोन आरो बै मुवा बेसादफोरखौ आङो बुंलांनोसै फारियै जेरै गिबियावनो जोंनो सबायाइखौ नांग्रोगोन हानि सबाय ओमफ्राय जोंनो नांगोन दाउ लकेल दाउ बा आजिखालि ब्रयलार दाउबो मोनो अब्लाबो हटेल दाउजों जुदि संनो हायोब्ला साबसिन जायो आरो ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो लोगोसेनो जोंनो माखासे ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय मुवा बेसाद जेरै मस्ला मस्लिफोर बुंनो थाङोब्ला जोंनो नांगोन जिरा नांगोन जोंनो हालदै बिदिनो माखासे गरम मस्लाफोर थायो बेफोरखौ नांगौ आरो बेजों लोगोसेनो लं एलाइसि दालचिनि बेफोरबायदि माखासे मस्लाफोर दङ बेफोरखौ नांगौ आरो लोगोसेनो सामब्राम हाइजें बानलु आरो थाव गोथां बेबायदि आरो लोगोसेनो ओ बेफोर मुवाफोरखौ नांग्रोगोन आरो जोंनो लोगोसेनो सामब्राम ओ ओंख्रिखौ संनो थाखाय थौ मोनसे नांगोन आरो सारायनांगोन आरो दा ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो आं बेखौ एसे प्रसेसखौ खिन्थाालांनोसै आरो हारि गिबियावनो जोङो सबाया हानि सबाइखौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ आरो एवनानैहाय बेखौ मोजाङै एवथ्रमनानै हुख्रेमनानै लानांगौ हुख्रेमनानै लानानै गुन्दै खालामग्रोनांगौ माने जाहाथे मोजाङै जि सबबायाथ' गथा गथा बेगर बेगर जायो नालाय बेखौ मोजाङै गावस्रानाय बायदि बानायनानै लानांगौ आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ जावगारनानै ओ बिगुरखौ जोङो बे गोसोम गोसोम बाखल बिगुरफोरखौ जों गारनानै लानांगौ आरो साफा खालामना लानांगौ आरो बे जाबाय ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ जोङो मोनसे थौआवहाय नांगौसेबां जखानि दै होना जों बेखौ मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होननानै अगदाबावहाय अर सु नानै जों रु होननानै लाग्रोनांगौ आरो
औ
आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो बेवहायनो नांगौसेबां जखानि जोङो खारै
बेखौ जोङो होनांगौ आरो जाहाथे सबाया मोजाङै रुयो आरो बेखौ रुनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय बे रुयोब्ला बेखौ जोङो दोन्थ'नानै जोंनि जि बेदर दाउ बेदर गोदानानै लानाय बेखौ जोङो मोजाङै एवथ्रुमनानै लानाय लागोरनांगौ आरो
औ
मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालाम नांगौ जोङो सं सबाइ ओंख्रिया सबायाइ रुनानै दोननाया बे सबाय रुनायखौहाय जोङो मोनसे सारायाव मोजाङै जायगा लाफिननानै ओ थाव गोथां सेरनांगौ बेबायदिनो सामब्राम होनांगौ ओमफ्राय दहाय जे आं माखासे मख'बोदोंमोन मस्लाफोर बे मस्लाफोरखौहाय जोङो मोजाङै एवनानै सबाय रुनानै लानायखौ जोङो बेवहाय सेरनांगौ आरो माने होनांगौ आरो बिनि उनाव दसे ए गोदौ होनानै जोंनि जि दाउ बेदर एवसोमनानै लानाय दंमोन बेखौ जोङो होदेरनांगौ आरो बेबायदिनो दसे दोननानै औ जिबा बा नैजि मिनिटसो दोननानै जोङो़ ओ मा होनांगौ दुन्दिया जायखौ जोङो मोनसे मोदोमग्रा एखकेबारि मस्ला हिसाबै बाहायनो ेबौजंथंदंजों होनांगौ आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जि मिनिटसो दोनबावब्लानो बे ओंख्रिया सबाइखौ जोङो ओंख्रि सबाइखौ जोङो मोननो हायो आरो माने। जाजानाय जायो आरो बेबायदिनो सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ दा नोंथाङा जोबोद मोजाङै प्रसेसखौ खोन्थाबाय आं सोंनायनि ओ उत्तरखौ खोन्थाबाय दा आङो गोबां सोलोंथि मोनबाय नोंथांनि उत्तरनिफ्राय नोंथाङा जोबोद मोजाङै बुंदों बेयो हानद्रेद पारसेन्ट सैथो माबोरै माबोरै सङो बेयो आंबो बारा मिथियामोन नालाय नोंथाङा फोरमायना होनायखायसो आङो दायो फार्स्निफ्राय जोबथासिम आङो मिथिनो मोनबाय माबोरै माबोरै संनाय जायो सबाइजों दाउखौ।
औ
दा बिदिनो नोंथां आङो मोनसे सोंबावनो सानदोंमोन नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला।
औ दे सोंजागोन दे
बिदिनो नोंथां ओ जोंनि टु्सुनेल जाग्रा बा बिदिनो लोंग्राफोरबो दंना ओ जेरै बिदिनो ओ न फोराव बानायो ओ आ माइरं आजों बिदिनो बानायो आं नुनो मोनदों
औ औ नगौ।
बिदिनो ओ माखासे ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरनि नामफोरखौ फोरमायना होब्ला आङो गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जिहेथु जानाय ओंख्रिफोरजों लोगोसे जोंहा माखासे लोंग्रा ना नोंथां।
औ बेखौ बानायनाय जायो बारु' आं बुं हमनो हादोंम नोंथां'आ माखौ सोंनो नागिरदों। ओ जों बेखौहाय ओरैनो सरासनस जौ होननानै बुङो आरो जौ बयबो मिथिखायो जों बेखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्रेडिसनेलि न'खरावनो माने माखासे मिथिंगायारि जिरादफोरखौ लानानै बे जौखौ बानायनाय जायो आरो जेरै जोङो नुनो मोनो आथिखालाव माइब्रानि जौ बिदै माथानि जौ बिदै बेबायदिनो माखासे जोंङो गोबां रोखोमनि जौ बिदैफोरखौबो जोङो जोंनि ट्रेडिसनेल मोनसे लोंग्रा दोरों आरि हिसाबै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ जानायफोरनि बेलायावहाय अनला नाफाम सबाय ओंख्रि अनला दाउ अनला खारै बेफोरनो गाहाय आरो बुंनो थाङोब्ला दा
बेबायदिनो आथिखालाव माने जोंनि बे जानाय जि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेखौ जोङो गोबां जौगानायबो नुनो मोननोसै आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो न'निफ्राय जुदि बाहेराव ओंखारलाङोब्ला टाउन सहरफ्राव थाङोब्ला गोदो गोदाय जोङो जोंनि माखासे जि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो थाउन स'हरनि हटेलफ्रावहाय नुनो मोननाय जायामोन आरो नाथाय आथिखालनि बिथिङावहाय माखासे ओ हटेल होगिरि फालांगिरि बिथांमोना जोंनि जे थ्रेडिसनेल आइटेम फोरखौबो बिसांमोननि हटेलावहाय होनायखौ नुनो मोननोसै आरो माने जेरै अनलाजों दाउ सबाय ओंख्रि सबायजों साम' बायदि रोखोम नाफाम बेफोरखौबो जोङो गुबुन हारिनि माहारिनि हटेलफोरावबो जोङो दा आइटेम हिसाबै जोङो मोननायखौ नुनो मोनसै आरो। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि जानाय लोंनाय नि जि ओ दोरोङारि थिङाव जि दंमोन बेखौ जोङो जौगानायखौ एसे नुनो मोननाय जासै आरो फालांगिरि थिङावबो नोंथां औ
नोंथाङा दहाय माबा बुंनो नागिरदोमोन ना
औ नोंथां
देलाय बुंलाय नोंथां मा बुंनो नागिरनायमोन नोंथाङा दहाय माबाफोर सोंनो नागिरनाय बायदि आङो ना नाय मोनदोंमोन दा नोंथाङा मा फोर सोंनो नागिरदोंबा सोंजागौमोन नोंथां
औ ए नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बबे मोनसे जानाय खाजाखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौसो सोंनो सानदोंमोन आरो आं
अ आङो नोंथां बुङोब्ला आङो बे जोंनि बर'फोरनियाव गोलैगोना गोलैयाथाय आं बारा मोन्थिलाय लाङा नाथाय आङो ओ औवा मेवाइजों अमा रुनाय खौसो जोबोद गोथाव मोनो ओ दा बेयो जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रियाव गोलैगोना गोलैला आं मिन्थिला गोलैयाबो जानो हानाय नोंथां नाथाय आं बेखौसो जोबोद गोथाव मोननाय जाहैदों
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ जोंनि बर'फोर नावबो नुखायो बारु नायखौ जोङो जोंनि थ्रेडिसनेल फुडाव गोलैयोना गोलैया आं मिनथिला अब्लाबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां नंगौ आरो बेजों लोगोसेनो बुन गुबुन जोंनि नर्थ इस्ट नि सोद्रोमा बा हारिनि मानसिफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो औवा मेवाइजों अमा बेदर नाय नंगौ सैथो नंगौ
औ नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथां
औ खोनादों ना आंनिखौ
हा नोंथां
औ देलाइ बुंनाय नोंथां
अब्ला नोंथां आंना समाबो जाबायमोन आं बे ससेयावनो दोनथ'नांसिगोन नोंथां
अ नंगौ नंगौ औ जाबाय नोंथां अ
दे नोंथां अब्लालाय
औ दे बिदिब्ला